नोंथाङा फ्रि दङ नामा दायो?
फ्रियानो दंथयो।
आदसा नोंथां बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा दायो दैज्लां बोथोर मोनफैबायना बिनि बागै।
औ औ।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
आदसा नोंथां बिदिब्ला आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो आरो ना दा जे दैज्लां बोथोर मोनफैबायना नोंथां बिनि बा गै माने सोंनो आरोना आंङो। नोंथां नोंनाव। आदसा नोंथांमोनाव। नोंथां दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो दायो ओरैनो नोंथां नोंसिनि गामियाव।
जों गामियाव दा
औ।
दैज्लां बोथोरावथ जोंहा गायनाय फुनाय थाखायोना।
औ औ औ
औ बिदिनो माइ माइखौ सोमबाय सोमनानै खोथिया फोबाय खोथिया फोनानै जेब्ला खो थिया जायो अब्ला हालौनानै माइ गायनाय जायो आरोना नोंथां।
आतसा औ
औ
आरैनो थांमोननि नोंथांमो नोंथांमोना न'आव मा मा माइ गायनाय जायो नोंथां नोसा?
जोंहाथ' माइ गायनाय होनोबा मोननैल'सो बिदिनो रन्जित होनो आरो मोनसेया माइसालि बुंनाय जायो आरोना।
आतसा आतसा नोंगौ नोंथां
औ नोंथांङा औ नोंथां
नोंथाङा न'आव थानानै हालेवफेरबाय ना हालेवफेराखैमोन नोंथां?
आ आं हालेवफेरबाय नोंथां हालेवफेरबाय।
औ
गोदो थ' जाय जायोमोना मोसौजोंनो हालेनानै आबाद मावनाय जायोमोन आरोना।
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
नोंथांमोन गामियावलाय मावनाय जायोना जा या बेफोर आबादखौ?
जों गामियावबो मावनाय जायो नोंथां मावनाया। जों गामियाव माइसालि गायो ओरैनो माइब्रा गायो। आरो रन्जित गायो। ओरै माइ गुफुर होननाय दङ ना नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंगौ
बिखौबो गायो आरो सोरबा बायदिया एम्पिथ्रि ना मा होनो बिखौबो गायो। नो जोंनि गामियाव बिफोरबायदि माइखौ गायखायो फ्रायानो गायो माने नोंथां ओरैनो दैलां बोथोर होनबा मानसिफोर जिरायनो मोनखा या ओरै आलि दाननाय, आलि खोनाय, हालेवनाय
औ नों
गोबां खामानि थायो हौवा मानसिफोरनिया माने
औ औ औ नंगौ नंगौ
औ औ आतसा नोंथांमोननि नोंथां नोंथांमोना न'आव मोसौजों ना टेक्टरजों एवनाय जायो नोंथां?
अ दाथ' बुंनो थाङोबा बांसिन टेक्टरजोंनो मावनाय जायो आरोना नोंथां। आबाद औ औ मोसौजों बारा माबा हालेवनाय जाला आरोना।
औ औ औ
औ टेक्टरजोंनो माव औ सोलायबाय सोलायबाय औ नंगौ नंगौ।
गोदान गोदान आगजु ओंखारगासिनो। सहसनिफ्राय सहस जालांगासिनो खामानिया माव नो टेक्टर खोन- टेक टुरजोंनो एवनाय टेक्टरजोंनो गायनाय जालांजोबबाय दानि जुगाव। माने फैसा थाबानो गासिखौबो मावनो हाजोबबो आ रो नोंथां दैज्लाांआवबो
नोंगौ नोंथां।
जोंनि गामियावबो बेबायदिनो सोरबाया ट्रेक्टरजों एवो सोरबाया मोसौजों एवो
औ औ दानि जुगावथ' बांसिन ट्रेक्टरजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा दैज्लां बोथोराव मा मा आबादफोर मावनाय जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा
दैलां बोथोरावथ' ओरै जोंना माइ गायनायानो गुबैयैना मिनथिनना सान्ना लानाय जायनानै नोंथां दैलां बोथोराव
औ नोंगौ
बे आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो माने दैज्लां बोथोराव ओरैथ' दैलां बोथोराव मैगं थाइगं एसे एनै गायनाय जायो गायनायाथ' ओरै लाइफोरखौबो गायला बायोना नोंथां लाइ मैगं लाफा मैगं बेफोरखौबो दैलां बोथोरावसो गायनाय जायो नालाय नोंथां
औ औ
आबाद मावनायबा गुबै आबाद माइ गायनायानो गुबै आबाद मावनाय आरो माने नोंथां
नंगौ नंगौ
औ हेलौ नोंथां
औ हेलौ
हेलौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ जि गायो नों
औ खोनादों
नोंथांमोननि ओनसोलाव जे माइ गायो होनदोंना नोंथां बे माइ गायनायाव जे गोबोरखि हास माखासे हासार बाहायनाय जायोना नोंथां बे हासार खौ ना रासायनिक हासारखौ बाहायनाय जायो ना गोबोरखि हासारखौ बाहायनाय जायो नोंथांमोननियाव
जोंनि जायगायावथ' गोबोरखि हासार आरो बे इउरिया हासार नामा होनो इखौ बाहायनाय जायो आरोना
औ औ औ
औ बांसिन गोबोरखि हास सार होनायनि मावनायखौ नुनो मोनो
आदसा आदसा बेफोरखौ बाहायोबा माइयाबो मोजां जायो होननाय खोनादों नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ दानि जुगाव औ जोंनि जायगायावथ' बिदिनो माइयाथ' मोजाङानो जायो नोंथां
आतसा आतसा
औ
जोंनि ओनसोल लावबो मोजां जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव हासार जि बायनाय हासार ना नोंथां इउरिया माबा आरो माबा बै मा परिमल हासार ना मा होनो बेफोर बांसिन बाहायनाय जाया नामा नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबोरखि हासारखौ बाहायो बाहायनाया अब्लाबो खम आरो माने नोंथां
औ
दानि जुगावथ' बांसिन बे हासार होनना मावनायखौ नुनो मोनसैना नोंथां
औ नंगौ नोंथां बायनानै मावनाय बायनानै होनाय हासारखौ माने बायनाय हासारखौसो बांसिन होनो मावनाय नुसै आरोना माने थां
औ औ नंगौ बेफोरजों बांसिन मुलाम्फा जानाय बादिखौ नुयोना
थां नाथाय हासार होना हा आबाद मावनायाव हासार होनायजों जि हाया जि हानि जि फिसाफोरा जि थैयो बेफोर जे जिबसाफोरदि खहा खालामो बे नंगौना नङा नों
नंगौ नोंथां बे हायाव थानाय बि माबाफोरखौ माने बे हासार बाहायोब्ला माने हाखौ गाज्रि बानायनाय बानायो आरोना नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदिनो
आदसा नोंथांनि थाखाय बेफोर हासारखौ बाहायनाया मोजां ना बाहायिया बाहायनाया मोजां ना गाज्रि नोंथां
आंनि हिसाबावथ' बेफोरखौ बाहायनाया मोजां नङा मानो होनोबा हाखौ खहा खालामोना बेनो आबादखौ मोजां बानायो बानायनाया अब्लाबो माने हाया हाखौ गाज्रि खहा बानायनाय जायो आरोना हाखौ
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
आदसा नोंथाङा जे हालेवनो थाङो होनदोंना नोंथां नोङो हारसिंनो थाङो ना सोरबा थांफायो नोंजों हालेवनायाव
हालेवनायाव आं हारसिं थांग्रोनाय जायो आरोना फुङाव ओरै जोंना औ बेनि उनाव ओरै जोंहा बिदा दं बिदाया थांनानै एसे मदद हैयो आरो
औ
औ
नोंथांमोन उननियाव बांसिन मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनाय जायोना ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों
जों गामियाव अ नोंथां ओरै जों गामिया जाहैबाय ओमफ्राय गामियावनो ट्रेक्टर थाबाय ओरै आरो गामि खाथि खाथि ट्रेक्टर दङना नोंथां बेनिखायनो माने जों गामियाव मोसौजों एवनायखौ खम नुसै बिब्दि आरो माने माने बेयो जों गामियाव जों गामियावनो सोलियाखै आरोना नोंथां माने गुबुन गुबुन जायगायावबो माने नुसै मोसौ जों खम एवनाय बांसिन ट्रेक्टर माने गोदान ओंखारनाय ट्रेक्टर जेरै हालेवनायानो जा आलि माइ गायनायानो जा बेफोर खोनादनो औ नंगौ नोंथां माने ओरै जों गामियाव थिग बिदिनो ट्रेक्टरजों बांसिन एवनाय नुनो मोनो आरोना ओरै ट्रेक्टर फिसानिफ्राय ट्रेक्टर गिदिरनो बेफोरजों बांसिन एवनाय नुसै माने दानि जुगाव माने खस्थ' होननायाव बेने फैला माने बारा बांसिनानो सहसखौसो नायगिरसै माने नोंथां बेफोर माने जों गामियाव दा मोसौजों एवनाय होननाया खम जाबाय आरो माने हालेवनाय होननाया
नोंगौ नोंथां नोंगौ
आदसा नोंथांमोननि गामियावलाय मोसौजों एवनाय जायो ना ट्रेक्टरजों एवनाय जायो नोंथां?
जों गामियावबो बिदिनो बांसिन ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। माने ट्रेक्टर जों एसे सहसबो थाबबो जायोना
औ औ
औ बेनिखायनो ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवनाय जायो आरो
औ औ आचचा नोंथां
औ
नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ
उनफोराव नोंथांजों बेबायदिनो सावराय मोनबाय थागोनना आसा खालामनाय थाबाय नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन
औ दे होनोमबाना नोंथां ना।
औ औ दे दे
औ दे
अ